हेलौ
हेलौ नोंथाङा खोनादोंङा
हेल' खोनायाखै नाम
औ आं खोंना गासिनो नोंथां
ओं आंबो खोनागासिनो
अ गिबियावनो
औ नोंथांनिसिमबो बेलासिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय
आं ओरैनो जिरायनानै दङ दासो माने दय फोथाराव थांनोमोन नालाय मेंनानै जिरायना दं आरो दा गायनाय फुनाया हेल' अ गायनाय फुनाया मोजाङैनो सोलिगासिनो दं जोंनिया
औ दैफ मोजां ना
दैफ्राथ' बिदिनो अखानिखौथ' बारा मोनासै होनोमबाबो दैमानिफ्राय थिखोदों आरो मेचिनजों सारदों आरो
औ औ माने दैमा दैसा बे माबानि बोहैनायनिया मोनासै आरो माने
ओहो ओहो
औ बोथोराबो बिदिनो जाबाय नालाय अखाफ्राबो बारा हाला बेनिखायनो दैखौबो नांगौ बायदि मोनला नङा होमबा नोंथां
नंगौ नंगौ माने आरो माथो होनबावनो आरो दाथ' बिफां लाइफां बाराबो दानफायनाय जानायखायनो अखायाबो खमायलांबाय नामा?
औ बिदिनो आरो गरमाबो दुंग्लुबनायानो बांलांनो हमबाय नङा होमबा?
ओं नोंगौ।
गरमा गोदोनिफ्राय सानफा एफा सानफा एफा बो-बोसोराव एसे एसे बांनायनिफ्राय बांलांगासिनो। थानो हालांङि जालायलांबाय बायह्रायाव ओंखारनो हायै जालायलांबाय नङा होमबा?
औ नंगौ।
ओ गायखांनानै बहाबाफोर थांनायनि फ्लेनिं दं नामा नोंथां?
गायखांना ओरैनोथ' जेरावबो थांनायनि फ्लेनिं गैथ'वा।
औ
नोंथांनियालाय?
गायनाय-फुनायानो दाबो फोजोबनो हायाखै माथो नोंथां दैनि आंखालावनो गायखाङि गायनाय - फुनाय जोब्बा बेलेग जायगायाव दावबायहैनो सानदोंमोन।
आतसा ओरैनो गायनाय-फुनाया मोजाङै सोलिगासिनो दं नोंसिनि खन्द'आव?
ओरै माखासेफ्रा बरिं बहायनानै गायबाय जोंनियाथ' दा जाथ'वाखै।
अ बरिं बहायजाया नामा नोंसोरनि खन्द' आव होमबा?
बरिं बहायना माने बहायाखै आरो
अ ओमफाय एसेसो गायबाय ना ओरैनो गायखाथाराखैनो?
ओरै गामिनाथ' गायबाय जोंना न'खरनिया गायथ'वाखै आरो माने।
अ दे दाबो होमबा एसेबो गायहैखाथाराखैनाा नोंसोरनि न'खरना?
औ गायथ' थाराखै।
जोंनियाबो जोबफ्रामबायानो माखासेना जोब्बायानो आरो।
अ
जोंनिया ओ बिगासेसो दंबावो जोंनियाबो।
औ माइ गायनो आरो ना?
ओं ओं बेखौबो बुधबार बिस्थिबारालागै फोजोबनोसै।
अ ओरैनो खै बिगासो हायो नोंथांमोनहा?
जोंनिया ओरैनो जिसे बिगासो जागोन।
जिसे बिघााना ओ बुरजायानो माथो बिदिब्ला नोंथांना।
औ बुरजायानो एसे
औ माइफ्रा मोजां जायोना?
माइफ्रा बिदिनोसै माब्लाबा बोसोराव मोजां जायो माब्लाबा बोसोराव गाज्रि जायो माथो बुंआरो बोथोरजों सोनारना गायनाय नालाय।
औ ओरैनो नोंथांमोनहा मा मा माइ गायो?
जोंनिया दायो ओ माइब्रा जोसाया थाखाबाय ओमफ्रायो रन्जित
औ
फरिमल ओमफाय ओ बंग बन्धु बंग लक्ष्मि होननाय दङ।
औ औ दिनैसो खोनाफेरदां आं नोंथां बे नामखौ।
अ अ गोदान बे माया माने।
अ बहानिफ्राय लाबोनाय बेखौ?
ओरै सोनाबनिफ्राय ओ चिरां साइडनिफ्राय लाबोदों।
औ औ आदसा।
ओं ओरैनो थांनाय बोसोराव गायदोंमोन थांनाय बोसोराव बे माइआ मोजां जादों आरो जोंनियाव माने।
औ
बिनि थाखायनो माने देग्लायबो गायफिननाय जादों।
औ
नोंथांमोननियालाय ओरैनो मा मा माइ गायो?
जोंनियाव इदिनो मा गायनो हबा रनजितसो गायो जोंहा।
अ
मोनसेल' हरिमल रनजित बिदिनो बे मोननै बिथोराव गायो आरो
ओं
मानो होमबा हायाबो बारा बुरजा गैखाया नालाय मोनसे रोखोमनि माइखौल' गायनाय जायो। मालाबा बोसोराव बेखौ मालाबा बोसोराव बेखौ।
औ सोलाय सोलाय बोसोर सोलाय सोलाय
औ
ओमफ्राय जोसा माइब्राफोर गाया नामा अब्ला?
ओहो जोंहा बिदि जोसा माइब्रा गाया गायनायालाय
उम
मानो होनबा बेफोरखौ गायनो एभेलेबल नङा नङा होमबा हाया।
ओं ओं आरो जोसा माइब्रा आरो गदायबो जायोना जोंनियाव
औ
जोंनाबो बिदि एभेलेबेल गाया ओरैनो दब्लायनसो जेनेबा न'खराव जानो आन्था जानो आन्था गायो आरो
औ औ
ओ मागो बैसागुआव बिसोथो मालायनियाव नागिर नागिरबायना जानो जोसा माइब्रा गोबां दाम नङा होमबा बिनि थाखायनो माने नांगौबा न'आवनो गायनानै न'आवनो एसेखौ जागोन होननानै गायो आरो
औ औ
माब्लाबा समावदि जोसा माइब्राखौ नांगौ समाव मोननो थाङा नालाय बेनि थाखायनो
जोसा माइब्रा जोसा माइब्रानि मोदोमनायानो
आलादा औ आलादा आरो जोंना मागो बैसागोआव नांगौ नालाय बेनि थाखायनो माने बेखौ गायो आरो जोंहा एसेबाबो
औ गायनो हानाया मोजांसो नोंथां
ओं
मानो होनबा बैसागुफ्राव फिथा सौराइ माइ इदिनो बायदिसिना खालामनो नांगौ नङा होमबा अन गुन
औ ओं ओं बिनि थाखायनो गायनाय जायो आरो माने गुबुनाव जाहाथे नांगौ समाव गुबुनावथ' आरो माइथ' फाना जाहैबाय जोसा माइब्राखौ बांसिनानो माइरंआवसो फानो नालाय
बेनिनो थाखायनो माने नांगौबा गुबुनाव बेसेथो बायहैनो से केजियावनो दाइनजि जौसे गाहाम लायो नालाय
औ दामाबो दामाबो बारायलांबाय नङा होमबा
ओं जेने उम जेनेबा दा ओंखाम जाग्रा माइरं रनजिथ फरिमलफोरनिफ्राय नै नै गुन बारा जाहैयो नालाय। बेनि थाखायनो माने न'खरावनो गायो आरो एसे जानो आन्था।
उम
ओमफाय नोंथांना खबरफ्रा मोजां ना दासान्दि?
खबरफ्रा बिदिनो मोजाङानो नोंथां नोंथाङो
औ आंनियाबो मोजाङानो।
औ ओरै दैज्लां बोथोराव नोंथांमोननिथिं आरो मा मा खेथि खालामबावो?
दैज्लां बोथोराव खेथि खालामनायाथ' बिदिनोसै ओ माइया थाखाबायानो माइ आबादा बिनिफ्राय माखासे मेगं आबाद मावो जोंनि खैबो। फिसा फिलौ ओरैनो न'आव जानो आन्था जानो आन दा बारा माने फानलायनाय गाया आरो जोंनिखै
औ
इदिनो अ' थांख्रिखलाफोर थाबाय सबाय बिमाफोर इसे थाबाय।
औ
भिन्दि एसे थाबाय बेफोरबाय
औ
दानि आरो हाथाय बाजारनिया बांसिनानो हासार होनाय जायो नालाय।
औ
बिनि थाखायनो मानो जोंनि खिना बांसिनानो न'आव जानो आन्था हासार होआ बालासिनो गायो आरो।
औ
नोंथांमोननिखैलाय
जोंनिखैबो बिदिनो नोंथां। ओ सोरबाबा फाननो थाखाय गायो। सोरबाबा न'आव जानो आन्था गायो। जेरै थास' थास'खौ बांसिन माम मानसिफ्रा फाननो थाखाय गायो।
औ
आरो ओरै केरेला थाबाय केरेलाबो गायो एखु फाननो थाखायसो बांसिन गायो जोंथिं।
अ' अ'
आरो थायबें इदिनो आरो माखासे गोरान खेथि दंबावो। ओरै हालदै, हायजें बिदि गायो आरो।
ओं ओं
ओ थिं माखासेखौथ' नोंथाङानो नोंथाङानो बुंलांखाबाय माखासेखौ दहाय।
औ औ थारमाने नोंथांमोननिखै न'आव जानायजों लोगोसे फानफादेरनायबो गायो आरो नङा होमा?
औ औ औ
ओं
जोंनिखैबो गायो खायसेया थेवब्लाबो बुब खम माने बांसि नानो न'आव जानो आन्थाखौल' गायो आरो। ओरै मैथाफोर थाबाय एसे एनै उम
मिथा बंगाल।
ओं ओं ओं। ओ औ मोजां। गरम बोथोराव आरो मैथा बांगालखौथ'
ओ औ बर'फोरनि फेभरेट का मैथा बांगाला गरम बोथ थोराव जेसेबां सान्दुं दुङो एसेराब जानो हानांगौसो होनना फोथायनाय दं नङा होनोमबा।
ओं ओं सान्दुं दानगारो होननानै फोथायनाय दं गरम दानगारो होनना।
औ। जोंनाबो बिदिनो दिनै मैथा बांगालजों सेवाबिन ओंख्रिमोन गोथाव। माने आंथ' गोथाव मोनो नालाय बेफोरखौनो जालाबायो मै था बांगाल गोजा। आरो जेसेबां हायो दा दैज्लां बोथोराव गोखै गोखा मैगंखौ जानो हानाया मोजां आरो। जेरै थाइगिर थारौ खान्दाय बायदिसिना। मानो होनबा गोखा गोखा जाबा देहानि थाखाय माख खासे माबाफ्रा बेमार आजारफ्रा खारो आरो।
औ औ।
बिदिनो। नोंथाङालाय माबायदि मैगंखौ जानो मोजां मोनो दैज्लां बोथोराव?
आंथ' गासि जि संनाय बेखौनो जानो मोजां मोनो आरो गासिबावबो ना होननायाव गैया माने जाजोबोआनो बासिनाय गैया आङो।
खांख्रिखलाफोरखौ एसे बायो आरो बेगर- बेगर जेव जेव जानायनि थाखाय बेल'। खांख्रिखलाखौल' एसे बानाय मोनो माने।
औ।
आदसा नोंथां जोंहा नै समाबो जाना फैबाय।
औ।
दोनथ'नोसै नामा?
औ बिदिब्ला सम मोनफिनबा उनाव रायज्लायफिनसै दे नोंथां।
औ औ दे।
दे।
दे बिदिब्ला।